नों दा माखालामदों?
बिदिनो दङ नोंथांं नै ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ।
अ मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन नोंथां। खुमब्राजों नाजोंसोमोन औ। गोथावआलाय गोथावआनो नोंथां माथो बुंनो ओमफ्राय नोंसिनालाय?
जाहाना बिदिनो जोगोनारजों नासो नोंथां जोंनाबो।
अ अ गोथावआनो मादों होनबा नोंसिनाबो। ओमफ्राय नोंथां बोथोरफ्रा माबोरै सोलिगासिनो। गायनाय फुनायाथ' नोंथां बांद्राय बिफां गायनाय जायाखै माने बांसिन बाहागोानो दंबावो आरो नोंथां। बोथोराबो सान्दुं दुंगासिनोना औ बोथोराब सान्दुं नुगासिनो ना दासान्दि बिनि थाखायनो आरो ओमफ्राय नोंसिनालाय मारै सलिगासिनो दा?
जोंहा गायखांबाय नोंथां दाख्लै अखा हानाय समावनो जोंहा आमसुवानि सिगाङनो गायखांना लानाय जाबाय। हायाबो बारा बुरजा गैयानो नोंथां। नोंथाङा दा फ्रियाव दंना?
फ्रियाथ' फ्रियावनो दङ नोंथां।
औ आं नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो नंदोंमोन नोंथां?
अ
सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथां होनबा जोङो आथिखालनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन नामा नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां औ
आथिखाल मुगायाव आबादखौ जों माबायदि मावनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंदो दे
अ जोंहाथ' बुंनो थाङोब्ला मा होनो गोदोनि आरो दानियावहाय जोंहा मा आबाद मावनायाथ' गोबां सोलायबोबाय नंगोनना नङा नोंथां
औ औ
औ गोदोनि समावहाय मा बांसिन सुबुं माहारियानो जोंहा मा आबादनि स सोनारना थायोमोन आरो बिनिखायनो मा आबाद मावोमोन आरो आरो मा गोदोनि आबाद मावनाय आदब खायदा आरो मा दानि आदब खायदाया माने गोबां सोलायनाय नुबाय आरो औ गोदोनि समावहाय जोंहा मा माखासे गोनो गारि मुगाबो नङामोन बेनि दा गोदोनि समावथ' डक्टरफोरबो गैयामोन आरोना जायनि जाहोनावहाय बिसोरो मा मोसौजोंहाय हाल एवनानै बैफोराव माने आबाद मावोमोन आरो गोदोनि समावहाय मा सुबुंफोरा माने आबाद मावनो थाखाय माने गोबां सम नांगौमोन आरो मानो होनोब्ला गोबावनि गोदोनि समावहाय मोसौजों एवनायखौसो जों नुयोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव बैफोरबायदि नंलिया मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव मा होनो सानसेनि गेजेराव जेरावनो गोबां हाफोरखौ एवनानै बैफोरावहाय मा होनो आबाद मावनानै रांखान्थि आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ जोंहा आबादखौ जोंहा मा बाहागो राननानै मावनाय जायो जेरै जोंहा मा दैज्लांबो समावहाय मावनाय आबादा बेलेग मेसें बोथोरनि समावहाय मावनाय आबादा बेलेग जेरै जों बुंनो हायो हायो दैज्लां बोथोराव मोननाय आबाद होनोब्ला जोंहा माइआानो गाहाय आरो फाथो आरो माखासे जानलायाव थायग्रा जेरै ां खांख्रिखला फोरला जोगोनार लाव खुमब्रा बायदिफोरखौहाय जोंहा मा दैज्लां बोथोरनि समावहाय मोननाय जायो आरो थिग बेबायदिनो जोंहा मेसें बोथोरनि समावहाय मोननाय आबादफोरा जाहैबाय जोंहा मा सबाय सिबिं
औ औ
बेसर लाइ लाफा बायदिफोरखौहाय जोंहा मा मेसें बोथोरनि समावहाय मोननाय जायो आरो आरो बैफोरखौ मावनायनि खान्थि एबा बा आदबफ्राबो जोंहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो
औ
औ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा माइ आबादखौ जोंहा माबारै मावो होनोब्ला जोंहा फार्स्टआव गिबियावहाय जोंहा हाखौ एवग्लांनानै आरो बिनि उनावहाय जोंहा खारायनानै आरो बिनि उनावहाय जोंहा मा दै सोनानै बै हाखौ मा फोमोनो आरो औ ओमफ्राय जोंहा मा खोथिया फोनायखौहाय मा फुनानै ओमफ्राय बैयाव गायनानै होनाय जायो आरो गायखांनायनिनायनि उनावहाय माने जोंहा मा बेखौहाय जों बुंनो हायोदि माइ आबादखौ जों थिखोयो हब्ला जों मेसें बोथोरावसो थिखायो सोयो होनना बुंनो हायो आरो नोंगोनना नङा नोंथां औ मानो होनोब्ला दैज्लां बोथोराव मावनाय आबादखौ जोंहा मेसे ं बोसोरनि समावसो मोनहैयो आरो बै समावहाय मा होनो बेखौ माइखौहाय मा होनो फोथाराव थांनानै आ आ हखाइजों हानानै माने दांग्रि बायदि एबा मुथा बायदि सरनानै माने बैफोरखौहाय माने न'आव लाबोनानै मारा होनानै बाख्रिफोरावहाय दोननाय जायो आरो बैखौनो माने बोसोर फिरायलायनाय जानाय जायो आरो
औ
बेबायदिनो जोंहा ना माखासे मा होनो मैगंफोरबो दं बैफोर मैगंफोरखौबो माने गुबुन गुबुन आदब खायदायै माने मावनाय जायो आरो
औ औ
गोदोनि समावथ' जोंङहा आबाद मावनायनि सायाव बुंनो थाङोबा गोदोनि समाव जोंहा मा माखासे नेचारेल हासार एबा जिब जुनारनि खिनि हासारजोंनो जों गोदोनि समाव मा आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखालु बैफोरबायदि नंलिया मा होनोब्ला दखरसे हायावनो जोंहा मा गोबां रासायनारि हासार बायदि एम्फौ फोथग्रा मुलि बाहायनानै जों माने गोबां बिबांनि दिहुननायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखाल मुगायाव
औ औ औ
सिल' समनि गेजेरावनो जोंहा गोबां आबादहुननाय दिरुननो हायो आरो आथिखाल मुगायाव मानो होनोब्ला आथिखाल नुगायाव जोंहा मा हालेवनायनि आदब खायदाया सोलायबाय गोदोनि बायदि नंलिया मानो होनोबा गोदोनि समावहाय जोंहा मोसौनि मोसौजों हालौवनायनि जाहोनावहाय एसेल' बिबांनि हायोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव ट्रेक्टरफोरनि हेफाजाबै जोंहा माने सानसेनि गेजेरावनो जों गोबां हालौवनो हानायखौ नुबोबाय आरो बिनि नि थाखायनो माने आथिखाल मुगायावहाय आबाद मावनायाबो माने जौगासारबोदों आरो मानो होनोब्ला गोदोनि मुगानि सुबुंफोराहाय बांद्राय फरायनाय नङामोन आरो दानि मुगानि सुबुंफ्रा माने आबादारिबाबो फरायनाय आरो जायनि जाहोनावहाय बिसोरो माखासे मा आबादनो गोनांथि जानाय मुवाफोर हाय माने बिसोरो होनो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा माखासे मा होनो गोलैसोनानै मैगं थानाय मैगं थाइगं फोरखौहाय मा जोंहा बोखां फिननो थाखाय बैयाव माखासे मा होनो नांगौ बायदि मा होनो मेड बायनानै ज आथिखाल मुगायावहाय म मैफोरखौहाय मोजां जानायखौ जों नुबोबाय आरो नाथाय गोदोनि समावथ' बैफोरबायदि जानायखौ जों नुवामोन आरो नंगौना नोंथां गोदोनिया जाहैबाय डाइरेक्ट मा एम्फौ अरला एम्फौ एनला अरनानै माने थैनाय बायदिखौ जों नुनो मोनोमोन आरो नाथाय आथिखाल मुगायाव माने बैफोर फोरबायदि जानाया गोबां खम जाबाय आरो बिदिब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा आबाद
औ औ हागोन नोंथां मा होनो जों ाथ' दानि जुगाव गोबां हानि आंखाल जाबाय नङा होमबा नोंथां जों मा होनो दानि जुगाव आबाद मावनायाव जों एसे हायावनो मा खालामो गोनोखोआरि आदबजों गोबां बिबांनि आबाद मावनाय खौ नुनो मोननाय जायो जेरै ना फिसिग्रा फुख्रिनि सेराव जोङो हायजें गय थालिर बायदि गोबां आबाद फोर गायनानै जोङो मा खालामनो हायो गोबां रां आरजिनो हानायखौ नुनो मोनो आरो जों आबादनि फोथाराव जोङो आबाद मावनानै जों गोबां ोनि दोनि सुबुं जानाय मानसिफोरखौ नुनो मोननाय जादों जेरै जोङो पदमरश बायदिसिना एवार्ड मोननो हानाय बे नुनो मोननाय जादों आबाद मावनानै नङा होमबा नोंथां नोंगौ जों गोदोनि दिनाव मा खालामोमोन जोङो बोसोराव मोनसे एसे आबादखौल' मावनानै थानाय जायोमोन जेरै माइ गायनाय दिनाव माइ गायनाय बा मसें बोथोराव बेसर सबाय फोनायनि समाव बेसर सबाय फोनाय बेफोर खौल' मावनानै थानाय जायोमोन नङा होमबा ना नोंथां नाथाय आथि खालाव जोङो हाखौ ओरैनो दोननायानो जाया जोङो मा होनो माइ गाय लोगो लोगो नो मथ'र बा सबाय दालि बायदिफोरखौ जों फोनानै दोनाय खौ नुयो आरो बे जोबनायनि उनाव जों मा मोनो कफि आलु बायदि गायनानै जोङो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो माने दानि जुगाव गोदोनिफ्राय सुबुं माहारिया गोबां सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गोदो दिननि दिनाव मेसें बोथोराव मा खालामोमोन जोङो स सबाइ बेसर आरिखौ गोबां फोनाय नुनो मोनोमोन ना नोंथां गामि ओनसोलाव। नाथाय दानि दिनाव जोङो बैफोर आबादखौ जोंनि गामि ओनसोलाव बारा मावनाय खौ नुनो मोननाय जाला मानो होनोबा जों गोनोखो आरि आदबजों गुबुन गुबुन बेफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसिनसै आरो। जोंनि दानि आबादारिफ्रा जाय आबादाव जों बांसिन मुलाम्फा दङ बैफोद आबाद फोरखौ जों बांसिन मावनायखौ नुनो मोनदों जेरै साहा बिलाइ। साहा बिनाया आसामनि मादावनो बयनिख्रुइबो बांसिन दिहुनजायोना बुहुमनि मादावनो। बैफोरबायदि आबादखौ जों बयबो गाव गावनि बारियाव आथिखालाव गायना लानाय खौ नुनो मोनसै आरो। नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
आरो बे बागाननि गेजेरावनो जोङो मा मा गायो सोरबा गय सोरबाय दिनो दामि दामि दंफां आगर, चन्दन बायदिफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना नोंथां। बेफोरनि अनगायैबो जोङो गोबां आबाद मावनायखौ नुनो मोनो जेरै दुब्लि फोथाराव
औ
जुखाम बेसर बिदिनो थारुन बायदि आबाद मावनायनि गेजेन जोङो गावनि न'खरखौ सुंथालांनो हायो ना नों थां जोङो गुबुननोबो हेफाजाब होनायजों लोगोसे जोङो मा खालामो गाव गावबो रांखान्थि बिथिङाव गोबां जौगानायफोरखौ नुनो मोनबोनाय जायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो हा गोन नामा बिनि सोमो
औ हागोन नोंथां। जोंहाथ' दहैनो जों नों बुंनाय बायदिनो जेरै नोंथाङाबो बुंलांखाबाय। मा होनो जोंहा आबाद मावनाया माने गोदोनिफ्राय दासिमावहाय गोबां सोलायबोबाय। आरो जोंहा मा दायाव दा मुगायावहाय जोंहा मा गोबां बिबांनि आबादखौ जों मा एसेल' समनि गेजेरावनो दिहुननो हायो आरो गो गोदोनि समावहाय जोंहा मा आबादनि महरा माने बेलेग जायोमोन आरो दानि समाव आबादनि महरा माने बेलेग जायो आरो। दानि समावहाय मा आबादनि महरा मेडिस सिन बाहायनायनि जाहै जोहोनै माने मोजां थासारि एबा मोजां नुथाय एबा समायना रमायना जानायखौ जों नुनो मानो आरो। बिदिब्ला नोंथां जाहाबो समाबो जाबाय औ।